औे
औ औ खोनादों नोंथां
औ नोंथाङा खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां
अ बिदिब्ला दिनैहाय जोङो बर'फोरनि न' लुनाय आदबनि सायाव जोङो सावरायसिगोन आरो।
औ औ।
बर'फोराहाय गोदो सिगां समनिफ्रायनो मोनसे माखासे फोर माखासे नेमखान्थिफोरखौहाय जोङो बानायनानै गालांदों आरो।
औ।
गिबि गिबियावनो बर'फ्रा जेब्ला न' लाजेनो अब्लाहाय माने बाख्रि जोङो बाख्रिखौ सिगांहाय बर'फ्रा न' लुजेननायाव। लुगोरो आरो सिगाङैनो बे बाख्रि बेहाय बर'फोराहाय बैसां बायदि लुनाय जायो जेनेबा बै नोंथां खालामनानैहाय बिनि सायाव इन्जुर होनानै लुनाय जायो। मानो होनोबलाहाय जेनेबा जोंनि जोङो बाख्रियावहाय माइखौ दोननाय जायो नालाय बे माइ फोराहाय गाज्रि जायैनि थाखाय जोंनि बरफोरनियावहा मा माइ आबादखौ मावनानै जोङो बोसोरसेनि थाखायनो थिनानै दोननांगौ जायो गोबाव सम थिनानै दोननांगौ जानायनि थाखायनो बेखौहाय अखानिफ्राय बारनिफ्राय मोननो थाखाय जोङो मा एसे गोजौ जायगा नांगौ जानायलाय जोङो बाख्रिखौहाय एसे गोजौै लुनाय जायो बैसां खालामनानै।
औ।
जोंनि बर'नि बाख्रियाव आरो जेनेबा बाख्रि दांगुुर बेबायदिबो बानायलायनाय जायो बे बाख्रि दांगुराव बर'फोरा जेनेबा गावनि न'आव बाहायनाय आइजें आयला जेरै
औ।
हासिब सान्द्रि जेखाइ खबाइ बेफोरखौहाय सैनानै दोननाय जायो आरो। बाख्रि दांगुरावहाय आरोबाव बेबायदिनो जोंहा खारै खारैफोरखौबो जोङो बाख्रि दांगुरावनो दोननाय जायो आरो।
औ।
जोंनि बर'फोराहाय मा हासिबखौबोहाय बुरजायैनो मोननाय समाव हाखुनानै लाखायो बेफोर हासिबनि बान्दोलफोरखौहाय बाख थैदांगुरावनो दोनजोबनाय जायो आरो। बिदिनो गय गोरानफोर। बेफोरखौबो माला सुनानैहाय जोङो बाख्रि दांगुरावनो दोनजोबनाय जायो। आरो बेबायदिनो दङ जोंनियाहाय। बाख्रिखौ लुखांनायनि उनावहाय बरफोरा मा साहानि न साहानि नखौहाय लुनाय जायो।
लांदां
साहानि नखौ बरफोराहाय मोनथाम खथा लुनाय जायो इसिं अखं खफ्रा। इसिङावहाय बर फोराहाय सिगां समाव ओंखाम ओंख्रि बिदिनो जानायनि थाखाय। नांगौ जानाय गोबां मुवा बेसादफोरखौ दोनथुमनाय जायोमोन आरो। बेवहायनो आरो ओंखाम ओंख्रिफोरखौबो संनाय जायोमोन बे इसिं खथयाव जोंनि बर फोरा गुबुन रावखौबो जोङो हाबहोनाय जायामोन आरो अखं अ फङावहाय जोंनियाहाय बर फोराहाय मा बेवहाय मानि ननि जाय थागिरि बेफोरल अखंआवहाय थानाय जायोमोन आरो। लांदां ननि जायफोर गाहाय मानसि बेफोरोहाय अखंवाहाय उन्दुनाय जायोमोन आरो। आरो जोंनियावहाय दङ खफ्रा बे खफ्रा नआवहाय बायहेरानि मानसिफ्राबो हाबनो हागोन आरो खफ्रावहाय बेवहाय जेनेबा फिसाजो फिसाज्लाफोर बेफोरोहाय थानाय जायो खफ्रायावहाय
औ
मोनसे बेयो जिरायग्रा न होननानैबो जों साननाय जागोन। खफ्रा मानि उफ्रा उफ्रा थानाय नखौ जोङो खफ्रा होननानैबो बुंनाय जायो आरो। आरोहाय बेबायदिनो दङ जोंनियाहाय जेनेबा लांदां सिगां समावथ जोंनि बर फोरावथ गोबां फिसाजो फिसालाफोर बुरजा थायो। आरोबाव दाहोना रुवाथि थायो बखालि थायो। लावखार थायो बेफोरखौ बेफोर मानसिफोर थानो थाखाय जोंहा आलादा न'नि गोनांथि जायो नालाय बेखौ मा न बुङो जोंङाहाय सौरा न बे सौरा नखौहाय मान बे ननि एसे गोजानाव जेनेबा ननि एसे लामायावहाय लुनाय जायोमोन आरो। बे नखौहाय बे सौरा नखौ बे सौरा नआवहाय ना दाहोना रुवाथि फिसाजो फिसाज्लाफोर थायोब्ला बे न आवनोहाय थानाय जायोमोन आरो नोंगौ बियो बर फ्रा बेबायदि नखौ लुमारो जोंनियाव हायबो सिगां समाव जोंनि आबै आबौनि समावहाय बेबायदिनो न लुनाय दंमोन आरो। जेनेबा जोंनि आबौ आबैनि जेनेबा जाय न बियो एसे आलादामोन आरो जेनेबा सौरा न सौरा नआवहाय जोंनियाहाय आबौ आबैमोननिया एसे लामायावमोन आरो। दासिमबो बे नआ दङ। आं सोङोमोन मालाबा मालाबा बे नआ मानो एसे आलादा होननानै बिसोरो अब्ला फिनाय होयोमोन आरो। बेहाय दाहोना रुवाथि बेफोरबायदि थानाय जायो होननानै बुंदोंमोन आरो बिस्रो बेखौ सौरा न बुङो। बेफोरबायदि होननानै आंनोहाय बिसोर फिननायखौ होदोंमोन आरो।
औ
आरोहाय दङ जोंङाहाय गलि गलियाबो जोंनि बर' न'खरनि थाखाय मोनसे गोनांथार न' होननानैनो जों बुंनांगोन। जोंनि बर'फोरा जे मोसौ फिसिग्रा
औ
हारि बेनिखायनो जोङो मोसौ थानो थाखाय थाखायबो जोङो मोसौखौ लाखिनो थाखाय मा जोंहा गलि बानायनाय जायो। बे गलियाहाय सिगांनि समाव मा जोंनिया बाख्रिनि सेराव था बानायनाय जायोमोन आरो। आथिखालाव मा बेेखौ लामानि जिंफ्राव अबेबा बारिनि सेरफ्राव बेफोरबायदियावहाय बानायनाय जाबाय आरो। उ सिगां समाव माने जोङोहाय जोंनियाथ' थिं फोरबो गैयामोन नालाय बे समावहाय जोङो माने थुरिनि थुरिखौ हानानैनो उखुम बानायनाय जायोमोन आरो बेबायदिनो न'नि खुन्थियाफोरखौबो दंफांनि नङाबा औवानि बेफोरबायदि बानायनाय जायोमोन।
औ
आरो न'नि इन्जुरफोराबो जोंनिया मा फाथो सेरनानि फाथो सेरनाखौ जोङो दुमनानै लिरनाय जायोमोन आरो आरो औवाजोंबो खायफा खायफा दुमनायखौ जों नुनो मोनोमोन औवा जेनेबा सिनखावनानै दुमसै दुमनानैहाय बिनि सायावहाय हा लिरनाय जायोमोन आरो
औ
आथिखालावथ' एसे जोङो सोलायनायखौ नुबोबाय
उ
मानि आथिखालाव फाक्कानि न' लुबोननायखौ जों नुनो मोनबाय आरो आथिखालावहाय उ बाख्रिनि सेरावबो जोङो बाराद्राय मोसौ गुलिफोरखौबो जोङो नुनो मोनलाय जाला आरो जायखौ होनो सौरा न' बेखौबो जोङो बाराद्राय नुनो मोननाय जाला आरो
औ
बिदिब्ला नोंथाङा बो बर'फोरनि न' लुनायनि सायाव एसे फोरमायलांदो नामा
बिदिनो ओ सिगां समावथ' जोङो गोदो गोदाय आबौ आबैमोननि ओ समाव जोङो नुबोनो मोनदोंमोन जे सिगां समाव न' लुनायफोर जेनेबा गोदोनि समाव माबायदि न' लुयोमोन ओमफाय नाथाय आथिखालाव मानि बेफोर जेबो गोरोनायखौ जों नुनो मोनला सिगां समाव जे बर'फोरा माने ओ गोजौआव ओ दा आथिखालावथ' जों थिं नुयो नाथाय बेयाव जों थु उखुमाव जों थुरिजों लुनाय ओमफाय जों इन्जुरफोरजोंनो लुनानै थानाय खौ नुनो मोनोमोन गिदिर गिदिर नाथाय ओ बिफांनि दंफां बेफोरबायदि जेनेबा साल बिफां बेफोरबायदिजों मानि गोजौ बाहागोखौ खाथ खाथेन खाथेनाय बेफोरबायदि गिदिर गिदिर जेनबा खामसालिफोरखौ जोङो गिदिर गिदिर बिफांफोरजों ओ बानायनाय बेफोर खौ नुनो मोनोमोन जोङो गोदोनि समाव ओ बर'फोराव फाय
ओमफाय बिदिनो ओ मोसौ गलि ओमफाय बिदिनो मोसौ गलि बानायनायखौबो जोङो गोदोनि समाव ओ बर'फोरनि ओ जा मोसौ गलि बेफोरो मानि ओ न' खाथि खाथि खानाय जेनबा बेफोरखौ जों नुनो मोनोमोन नाथाय जोङो मोसौ गलिफोरखौ न'नि माने एसे गोजान गोजान दाना दानि जुगाव माने गोजान गोजान ओ लुनानै दोननायखौ नुनो मोनो मानो होनोब्ला माने बेफोरबायदिखौ जोङो गोदो समाव बारा बुजिनाय गैयिलाय माने मोनामनाय जेनेबा जेनेबा मोसौ मोसौनि जेमबा मोसौआ जेमबा
लेथ्रा जायो नालाय ओ बिदिनो बावनो खिसोम बावनो हासुसोम माने बेफोरो मोनामो मायो बेफोर माने ओ गोबां ओ गाज्रि जेनबा जोंनिनो खहा जायोमोन आरोखि जेनबा बेफोर मोनामनाया जोंनाव हाबोबा जोङो बेराम आजारफोर बेफोराव गोलैनांगौ जायोमोन ओ बेफोरखौ एसे दा जुगा सोलायनायनिफ्राय सोलायबोनानै माने आथिखालाव बिदिखौ मि मिथिनायनिफ्राय मिथिबोनानै माने बिदिनो मोसौ गलिखौ गोजान ओ बिदिनो न'नि गोजानफोराव जोङो बानायनायखौ नुनो मोनो ओमफाय बिदिनो गोदोनि समाव बिदिनो बांसिन जोंङो। इसिं न' ओमफ्राय बिदिनो ओंखाम संग्रा ओंखाम संग्रा ओमफ्राय बिदिनो उन्दुग्रा न'आ मानि आलदा आलदा जायोमोन। बिदिनो ओंखाम संग्राखौ बांसिन। खोला बानायनाय जायोमोन ओमफ्राय बिदिनो। न'खौ बिदिनो सानजा सा बेफोरजों उन्दुग्रा न'खौ बांसिन बानायनाय जायोमोन। ओमफ्राय बिदिनो गेजेराव जोंनि बाथौ। बाथौ थायोमोन बिदिनो ओरै सानजाहा बाथौखौ जब्लायबो दोननाय जायो। बिदिनो ओमफ्राय बर'फोरा बिदिनो सोरबाफोर दाहोना रुवाथिफोर बेफोरबायायदि न' थनि थाखाय जेनेबा बेफोरखौ। गोदोनि समावथ' जोंङो बांसिन दाहोना रुवाथि बेफोरबायदि लानायखौ जों नुनो मोनोमोन। बेफोरखौ दाहोना रुवाथिखौ मानि। न' खाथियाव गावबा गाव जा जेनेबा जों उन्दुग्रा जेनेबा बर'फोर गावसोर उन्दुग्रा बिदिनो मालिक फोरा माहाजोनफ्रा बेफोरो गावसिनि खाथियाव फुथुवामोन बेफोरखौ फुथुनो थाखाय गावसिनि न'नि एसे गोजानाव माने जानगाराव। बानायनानै न' बानायनानै फुथुनाय जायोमोन माने ओमफ्राय बिदिनो ओंखाम संग्रा बिसोरनि थाखाय बिदिनो जानाय लोंनाय बेफोरखौबो आलादा खालामनानै होनाय जायोमोन। ओमफ्राय बिदिनो सोरबाबा ज'बो खालामोमोन जानाय लोंनायखौ। बिदिनो दाहोना रुवाथिखौ माने धोनि धोनि मानसिफोरा माने एसे नासयोमोन आरोखि बिसोर बेफोरखौ मावनो थाखायल' लाबोदों मावग्रा। मावग्राफोरखौ माने मावग्रा नालाय मावग्रा आलादाफोर। आलदायाव जेनेबा जाहोयोमोन बिदिनो बिसोरखौ ओमफ्राय बिदिनो बांसिन गोदोनि समाव इन्जुरजोंनो बिदिनो लुनाय मानाय इन्जुरजों बिदिनो बांसिन। जेनेबा बर'फोरनि जा न' बेफोराव माने इन्जुराव जेनेबा गोबां आगर एरनाय बा बायदिसिना बेफोरखौ जोंङो हाजोंनो लुनायखौ आगर दानायखौ बेफोरखौ जों नुनो। नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो बेफोरबायदि न' बां लुबोनायखौ जों नुनो मोनला। दानि जुगाव जोंङो फाखकानि बेफोरखौसो लुनाय लुनायखौ जों नुनो मोनो। औ नोंथां औ।
औ बिदिब्ला जोंनियाहाय समा जानानै फैबाय एसेयावनो जों दोनथ'लायसै नामा नोंथां?
औ दोनथ' जासिगोन नोंथां।